हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना मोजाङैनो?
थां खोनादों।
औ होनबा दायोहाय आंङो ओ नोंथांजों ओ जोंनि बर'फोरनि बा आंगो फोरबो बैसागु बे बैसागुनि बागैनो एसे सावरायनो थाखाय ओ नों-नोंथांखौ ओ कल खालामनाय जादों आरो नों
औ औ नोंथां।
बे अ' बैसागुनि जोङो माबायदि फालियो जोङो माबायदि फा ओ फालिबोदोंबा गोदोनिफ्राय जों माबायदि फालिबोगासिनो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे ओ फोरमायनानै होदो दे।
जागोन नोंथां। दा आंङो जोंनिथिंजायहाय जे बैसागो बा रंजालि बैसागु बेखौ माबोरै फालियो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां।
औ।
जोंना गिबियावनो दङ जे बैसागोनि सानसे सि गां जे मोसौ बैसागो जोङो बेखौ बयबो मिथियो। आरो लोगोसे जोङो खौ संक्रान्तबो होननानै बुंनाय जायो जेरावहाय जोङो जोंनि मोसौफोरखौ जोंनि दहालाफोराव थानाय दैयावहाय लांनानैहाय थुखैहोयो आरो जोङो गोबां रोखोमनि जेरै फान्थाव लाव बेफोरखौ गानहोनानै बेखौहाय जोङो थुखैनाय जायो आरो। आरो जोङो न'आव लाबोनानै बे मोसौखौहाय बे दिन खालि खानाय जाया आरो हगारनानै होनाय जायो आरो जोङो बेनि उनावहाय बेयावहाय जेनाखि जोंनि गोजाम दुरुं बे दुरुंखौ गारनानै बाजारनिफ्राय गोदानै लाबोनाय दुरुंखौबो खानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो जोंना बे दिनखालिनो दंबावो ओ जेनाखि जोंनि हाग्रा बंग्रायाव थानाय मैगं मैला बा फिथाइ सामथाय बेफोरखौ बुथु थुमनानै जोङो जोंनि जेरै बेदर बा माबा मोनसे बुस्थुजोंहाय जोङो एवनानै जायो आरो नोंथां।
बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं जेरैहाय दङ जोंना दिंखिया जेरै आरोबाव दंबावो खिफि बेन्दों बा जोंना नोरसिं बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ बुथुमनानै जोङो बेदरफोरजोंहाय एवनानै जा यो आरो।
आरो जोंना फैबाय दानिया जोंनि मानसि बैसागो जायखौ जोङो मेन होननानै फालिनाय जायो दा बे मानसि बैसागोआवहाय जोङो ओ गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ मान होयो आरो उन्दैफोर फोरा गिदिरफोरखौहाय सनमान लायो, न'खर न'खर हाबलाय लायनानैहाय। आरो जोंना लोगोसे
जेनाखि जोंनि बर'नि दख'ना बा हौवाफोरा गामसा। बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि गोमो गोथां गाबजोंहाय बिसोरो देलाय फबनानै आरोबाव लोगोसे खाम ज'था सिफुं बेफोर खौ लानानैहाय न'खर न'खर मेथाइ खनबायनानैहाय रंजायो आरो।
औ आरोबाव जोंना दंबावो। जेरैहाय जोङो जोंनि जे बर'नि जौ सेरेब बेफोरखौबो लोंनाय जायो, आरो जोङो बेदर बेफोरबायदि जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
औ
आरो जोङो दंबावो जेरै माइरं बेफोरखौबो जोङो मागिनाय जायो आरो बिनि उनाव हाय जेब्ला जोङो बैसागोआ जोबखाङो। अब्ला बेनि उनावहाय जोङो बे मोननाय मागिनानै मोननाय माइरं बा फैसा सा बेफोरखौ जोङो ज' खालामनानैहाय मोनसे दुब्लि बारि बा लांदां फोथारफोरावहाय जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो, जोंनि बे बैसागो खौहाय स्नि दिनसिमहालागै फालिनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
औ दा बे नोंथांमोननिथिंजायबो रंजालि बैसागोखौ माबोरै फालियो? बेखौ नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ ओ बैसागु होनोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय फालिबोनाय बा‌ बर' हारिजों नांथाबनानै थानाय एबा ओ जोङो बेखौ नागारनानै जोङो माने नागारजायै जे बर' बेनो बेयो फोरबो जायखौ जोङो बुं माने बे फोरबोआ माने बर'फोरनि बिखा बिख्लोजों नांथाबनानै थानो। मोनसे रंजा रंजाथाइ फोरबो
औ नोंथां।
बेबायदिनो जोङो बै बैसागु फोरबोखौ नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो जोङो
औ
मानोना जोङो मोसौखौ सनमान होनानै जोङो ओ सैथ्र दानि जोब सपथा दानखालि एबा जों जायखौ संख्रान्थि होनो बै सानखालि जोङो ओ मानोना जोङो ओ मोसौखौ जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहाय बाहायो बैफोरबायदि बाहायनायनि थाखायनो बै सानखालि जोङो। मोसौखौ मान होनानै जोङो ओ फुजियो ओ थिग बेबायदिनो जोङो बे मोसौ बैसागोखौ मोसौ फुजिनानै जोङो बादहोयो ओ बेनि उनाव ओ मानसि बैसागु जायखौ जोङो से बैसागुआव फालियो। बे मानसि बैसागुखौ जोङो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां बिनो जोबस्रां स्रिं खालामनानै जोङो ओ न'खरनि न'नि बिमा बिफा बा ओ बैसोआव गिदिरफोरखौ जोङो खुलुमग्रोनानै लायो बा बो बिसोरनिफ्राय खुलुमनानै जोङो बोर लायो थि बेबायदि आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रियो बेबायदि खालामखां खांनायनि उनाव फोरा फैयो ओमफ्राय थाङो बेयाव थांनानै जोङो बोसोर ओ जाहाथे बे फैबाय फैबाय थानाय ओं बोसोर गोदाना ओ‌ जेबो खैफोद जाया बा जेबो जेंना सोमजिया बेखौ हास्थायनानैनो जोङो थानसालियाव जोङो आरज गाबो बे आ‌‌ फोजोबनानै जोङो ओ बिनि ओ‌ फोजोब नानै बेलासे सम बेला मालाबा बा बबा बबेबा गामिखु जोङो नुनो मोनो बै सानखालिनो बेलासे ओ‌ बयबो ज ओंखारनानै गामियाव बा खाम सिफुं जथा लानानै ओ गामिनि नख नखर हाबनानै मोसायो रंजायो बेबायदिनो जोंनि ओ जा लोंनाय मुवा दं जेरै मायब्रा बिदै जौ गिसि बा जौ गोरान बेफोरखौ लोङो एसे एसे बयनावबो लोङो आरो जायफोर नखरफोरा होयो बिसोराव बेबायदि लोंनानै मोसायो रंजायो बेबायदि खालामो ओमफ्राय ओ बेबायदि ओ जोङो नखर नखर हाबनानै मोसा मोसानायनि ओ गेजेरजोंनो जोङो मानोना ओ गोबां समाव जोङो बायदिसिना खामानियाव मुखुब थायो। बा जोङो लोगो मोनलाया बयजोंबो आ माने बैबायदि थांनायनि गेजेरजों जोङो माने आ माने सोरनिबा नखराव जोङो सानसेबो थांनो थांनाय जायाखैमोन आरो बै सानखालि जोङो बै नखराव जोङो हाबैनो मानो ओ जोङो लोगो खोथा रायदाव लायो मोनो बेबायदिनि गेजेरजोंनो ओ जोंनि समाजा बा जोंनि गेजेराव माने खौसेथियाबो ओ जानानै ओ‌ थाबोदों आरो बेबायदि आओ मोसानाय बा न'खर न'खर हाबनानै रंजानायनि गेजेरजोंनो बेखौ होननांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो दानि जुगावथ गोदोनि बायदि जे खाम जथा सिफुं लानानै गावनि खुगा बाजोंनो मेथाइ रोजाबनानै मोसानाय बा रंजानायखौ बांद्रायानो नुनो मोनलिया दानि जुगावहाय बे गोदानै ओंखारनाय बक्स बा माबा मोनसे बेफोरबायदि लानानैसो जोङो बांसिनै मोसानाय बा गिदिंनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो औ नोंथां दा बे नोंथांमोननिथिंजायहाय जायखौ जोङो संक्रान्त न्ति यावहाय बेदर बा जोङो सेजौ से था मैगं फोरजोंहाय जोङो संनानै जायो बेखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों ना मोनाखै नों नोंथांनि सिंजोंहाय
औ बे ओ जानायखौ ओ नुदों जोङो गोदोनिफ्रायनो जानायखौ नुदों बा माने दाबो बे जों जानायखौ नुयो आरो जों ओ सानसे सिगाङावनो ओ हाग्राफोराव जोङो थांनानै बा बारिफोराव थांनानै बेफोरबायदि माखासे माने मैगंफोरखौ जोङो नागिरनानै लायो जेरै मोननैसो‌‌ आं मुं मखनाय दिंखिया‌‌ ओ लाफा साइख ओ फुंखा ओ फुंखाया नो गुबैयै जाहैबाय होनना बुंनांगोन जों फुंखाखौ जोङो होथारो। ओमफ्राय । ओ थास' बिसुं खिफि बेन्दों।
औ।
ओ सिब्रु। बेफोरबायदिनो गोबां माने ओ मैगंफोरखौ हाजासे माने। मोननाय मानिखौ जोंङो नायागिरनानै लाबो।
औ नोंथां।
ओ बेखौ जोङो मोनाबिलि समाव ओ जायख जायो आरो जों जायखौ गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो।
औ नोंथां।
बे जानायनि जोंङो जाहोन बा ओंथिया जाहैबाय। जोङो जाहाथे ओ फै फैबाय थानाय माने बोसोराव जाहाथे। बेमार आजारखौ जोंङो ओ जाया ओमफ्राय बै ओ जोबथा। जोबथा सानावनो जोंङो बिदि गोखा गोखै जानानै जोंङो।
औ नोंथां।
गोजाम बोसोरखौ माने बिदाय होनाय बा ओ जोंङो। ओ ओ बे बिदाय होनाय बेखौ जोंङो। बेबायदि फोथायो आरो बिदाय होनानै जोङो आरो फैगोन। गोदान बोसोराव जाहाथे जेबो ओ बेमार आजार जाया। बिदि जायोब्ला होननानै जोङो फोथायनानै। बे जौसे से था मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै। जायो आरो दासिमबो नोंथांमोननिथिं। बो बेबायदि जानाय खान्थिया दङ खोमाना।
औ दङ नोंथां दङ बेबायदिनो जायो आरो। जोंनि आबै आबौमोना होनो खि बेखौ जायोबा जे बेमार आजार बेफोर जा जानो हाया बा जानाय बेमार आजार। नखरा खारो होननानैहाय बिदिनो बुंनायखाय जोंबो जानाय जायो आरो। दासिमहालागै औ बिदिब्ला नोंथां। जोंना समाबोथ' जाबायमोन दिनैनि थाख फ्राय बेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां।
औ दे दोनथ'नोसै बेयाव।
गोजोनथों नोंथां।
गोजोनथों नोंथांनिसिम।